हेल' औ नोंथां औ नोंथां औ। नोंथांखौ।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
औ नोंथां दाथ' आङो ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
औ नोंथां नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोना जाबाय नोंथांजों। एसे सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथाङा सम दङना।
औ नोंथां दङ दङ।
औ नोंथां। नोंथांजों आं मागो दमासिनि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां जोंनि बर'फोरा मागो। खौ माबादियै फालियो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन।
औ नोंथां हागोन मागो मागो दमासि होनोब्लाथ' जोङो बेयो। थ' बेनि बोथोराथ' गोजां बोथोर जाहैबाय। मागो दमासि होनोब्ला जोङो। मागो मागो होनोब्ला जोंनिया गिबियावनो फिथा जानाय बिदि बायदिसिना फैयो नङा होमब्ला।
औ औ नोंथां।
मागोनि एक थारिकनि सानसे सिगां जेब्ला हर गाबोन एक थारिख दिनै बायदियाव जोङो। गासैबो न'नि बाय बाहागि एबा गामिनि बिदि जोङो खाना जानाय जायो हराव ना बे। बेदर बिदिनो बायदिसिना बिबागनि मैगं संनानै जोङो। खाना जानाय जायो हराव बेनि उनाव। उनावहाय जोङो खाना जाखांनानै बेयावनो जा जोङो न' लुयो। थोरिनि न' एबा जिगाबनि न' बिदि न' लुयो बेयावनो जोङो जेखौ गथायो बिनि उनावहाय ओ जोङो ओ जाय जोङो बेलागुर सावनाय होनो बेखौ मागोआव।
औ
बे बेलागुर सावनायाबो जोङो बेलागुरखौ जोङो जिगाबजों एबा नाराजों जा माइ हाखांनानै आ गलायना दुब्लियाव थाबोनाय जिगाब एबा नारा बेखौ जोङो खा ओ हाना लाबोनानै जोङो गामिनि न' खर जमा जानानै दुब्लियाव जोङो बेलागुर खौ बानायनाय जायो गेजेराव औवा गायनानै। औवा गोथां होनानै औ। ओ थ' जोङो खानाखौ जाखांनानै बेयावनो हरसे थानाय जायो बिनि उनाव फ्राय जेब्ला सोरांस्रि सोरांस्रि दावउला गिसिबनाय समाव जोङो सिखारना फैनानै ओ न'खाथिनि फुख्रि एबा दैमायाव दुगैनानै जोङो बेलागुरखौ सावनाय जायो आरो। दुगैखांनानै अ बे बेलागुर खौ जोङो गामिनि गासैबो ओ ज' जानानै बेनि अर अरखौ जोङो सायनाय जायो आरो दुगैनानै
औ औ
मागोनि एक थारिकआव।
औ
ओ बिनि उनावहाय जोङो जा फिथा सावनो लागा जों माइरं देना दोनखानाय ओ बे फिथाखौ जोङो गिबि बियावनो संख्रै एबा ओ सिनि होवाबा लासिनो सावग्रोनाय जायो जायखौ जोङो ओ थैनाय आबै आबौआनो जा थैनाय जायखिजाया सुबुंनो जोङो बावनो थाखाय बेखौ बिनो गोथै गोथै जि बउनो थाखाय बेखौ जोङो सावग्रोनाय जायो आरो नेम मथेब्ला नोंथां।
औ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना?
औ औ नोंथां खोनादों।
औ बे सावनायखौ जोङो गिबि सावजेननाय खौ जोङो गिबियावनो बावहैग्रोनाय जायो। अबेबा दुब्लि खोलाहा खोलाहााथिं नायनानै दुब्लियाव एबा अबावबा एसे न'नि गोजानाव जोङो बावउना फैग्रोनाय जायो गोथैनो।
औ नोंथां
बिनि उनावहाय जोङो ओ मानसिफोरा जानो थाखाय फिथाखौ सावनाय जायो। ओ फिथा होनोबोला जोङो थावनि फिथा आरो एन्थाब फिथा आरो लावदुम फिथा बिदिनो सिबिन होनानै एबा मिथाइ गुरु होनानै होनानै बिदिनो जोङो ओ सिबिं बिदि फिथाखौ सावनाय जायोआरो।
फिथा सावनायाव जोङो खायफाया सारायाव सावो एबा खायफाया ओ हानि हानि जिहेथु बायनानै मोनो साराय
बिदियाव जों सावनाय जायो बिनि उनावहाय गामिनि मानसिफोरा गथ' गथाइफोरा बिदिनो बिनि न'खर बिनि न'खर फिथाखौ बिनो थाङो आरो गोदो गोदाय दानि जु जुगावथ' जों बेफोरबायदि नुनो मोनला नोंथां।
औ फिथाफोरखौ बिनो थाङो एबा गिदिर गोलावफोरा बिखालिनो जोङो गिदिर गोलावफोरखौ खुलुमनाय जायो बिनि उनाव जाय आलासि दुमसि गामिनि फैयो जे बेखौ जोङो खुलुमनानै मान बावनानै जोङो फिथा साहा इदि होनाय जायो आरो।
औ नोंथां बिदिनो जोङो सप्तासेखौ बिदिनो फिथा जानाय आलासि जानाय बिदि हेंगार हरनाय जायो आरो नोंथां बे समाव। बिराद गुसु जायो बोथोरा गोजां बोथोर।
औ। आङो नोंथांनिफ्राय एसे खोनासंनो लुगैदों मागो दमासिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होदोलाय आंनो।
जों मागोनि से खालारावथ' भेलागुर सावनाय जायो बेनि सानसे आगोलावनो जोङो ओ खाना जानाय जायो नोंथां। ओ बेफोरबायदिनो जोङो नारा जो जों न' लुनाय जायो बेनिफ्राय ओ नारा दुब्लिनिफ्राय नारा हाना लाबोनानै भेलागुर सावनाय जायो बेखौ जोङो ओ जि सान बा नैजि सानसोनि सिगांनिफ्रायनो बानायनाय जायो। बेवहाय जोङो गामिनि जयैनो ओ फोथारफोराव न' लुनानै भेलागुर सावनानै बा रायजोनि बेफोरबायदिनो थानसालि बेफोरावबो खालामनाय जायो नोंथां। बेफोरबायदिनो जों सानसे आगोलावनो जयै खाना जानानै मागोनि से खालाराव भेलागुर खौ फुङावनो सिखारनानै ओ जेब्लानि जि ओ जे रावबो नुवा दावमा दाउसायावबो सिखारा दावमा दाउसायाबो सि बै समावनो जोङो सिखारनानै ओ फुख्रिफोराव दुगैनानै
औ
भेलागुर सावनाय जायो। बेजों लोगोसे जों जा खाना जाखांबाय। बेवहाय न' लुयोना बे न'खौबो ओ सावनाय जायो बे बे समावथ' जों गोजां बोथोर गुसु जायो होनब्लानो। थां बियो बि समाव। जोङो बे बेलावगुर सावनानै अर सायनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ नंगौ औ आरो।
आरो बेफोरबायदि। बिदिनो जोङो भेलागुर सावनायाव जा ओ ओ खामखान्दा औवा। जोङो नालेंखर बिफां गय बिफांफोराव बे औवाजों ओ बुनानै होनाय जायो। ओ बेखौ गोदोनि आबै आबैमोना आबौमोनानो खिन्थालांदों ओ
औ
बेफोरबायदि बुयोब्लालायनो जोंनि ओ फिथाइफोरा बिदां बिदां जायो होननानै मिथिनो मोनो बेनिफ्राय औ नोंथां फुंनि जा मोसौनि गोबोरखि बेखौबो जोङो हासिब सुवा लानानै न'खौ गिदिं गिदिं सारनाय जायो सारनानै होनाय जायो नोंथां
औ नोंथां
गोथां बेफोरबायदि खालामनाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो बिनि उनाव ओ ओ ओ जोंनि जा माइरं मागोआव बेफोरबायदिनो जोङो माइब्रा माइब्रा माइरं बाहायो बे जायखौ जों फिथा जायो। बेनिफ्राय जोङो ओ जा जोंनि थैनानै थांनाय आबै आबौमोना बिसोरनो
औ
ओ गिबियावनो फिथा सावग्रोनाय जायो। ओ बिसोरनो जोङो ओ सावखांनानैसो बावखांनानैसो जों न'खरनि सुबुंफोरा जानो थाखाय सावनानै जानाय जायो नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो मागोआव थावनि फिथा एन्थाब फिथा लावदुम फिथा बेफोरबायदि बिदि गोबां बायदि रोखोमनि फिथा सावनाय जायो बेनिफ्राय जोङो ओ नालेंखरनि लारु सिबिंनि लारु बेफोरबायदिबो बानायनाय जायो नोंथां। खोनादोंना नोंथां औ नोंथां बेफोरबाय बेफोरबायदिनो जोङो थावनि फिथाखौ ओ अन गुन्दै अन गुन्दैखौ जा जोंनि माइरं देनानै लानाय बे अन गुन्दै बे अन गन्दैखौ जोङो दै होनानै बेवहाय संख्रि एसे नांगौ जखानि होनानै दैखौबो नांगौ जखानि होनानै बेखौ नानानै लाग्रोनाय जायो बेखौ नानानै जोङो फिसा फिसा दाब्ला महरनि खालामनानै बेखौ थावआव एवनाय जायो नोंथां बेखौनो जोङो थावनि थावनि फिथा बुङो बेखौ जोङो ओ सिथाव फिथाबो बुङो नोंथां गुबैयै बेखौ सिथाव सिथाव फिथासो बुङो बेफोरबायदिनो जोङो लावदुम फिथ थाखौबो सिनि ओ सिनि सिबिं बेफोरबायदि होना नै ओ बेफोरबायदि थेखला गिलिबफोराव ओ जिदुआव दै फुदुंनानै बेखौ ओ मोनसे गुरै महरनि हिस्रि लानानै सावनाय जायो नोंथां लावदुम फिथाखौ आ आथिखालावथ' बेफोरबायदिनो गेसफोराव माबा कुकारफोरजों ओ बेफोरबायदिनो सा लोंनाय काप जा कागजजों बानायनाय कार्टुनजों बानायनाय गिलास बेफोरजों जोङो लावदुम फिथाखौ बेफोरबायदिबो सावनाय नुनो मोनसै नोंथां।
औ नोंथां नंगौ नंगौ।
औ नोंथां बेफोरबायदिनो जों एन्थाब फिथाखौबो ओ हानदो हाजों बानायनाय सुरुआव खावनाय जायो। सोरबा सोरबा सारायावबो सावनाय जायो बेवहाय जोङो सिङाव नालेखर जा जोंनि सुरखिनानै लानाय नालेखर बेखौ होनानै एसे गोलाव महरनि आरो फिदिंना होनानै बे एन्थाब फिथाखौ बेफोरबायदि सावनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ नंगौ।
औ नोंथां बेफोरबायदिनो जों मागो दमासियाव ज' ज' बैनि न'खर बैनि न'खर फिथा सौराय जालायनाय जायो नोंथां। बेयो मागो दमासि बुङोब्ला ओ राननानै जानाय होननानै फिथा सौवरा खौ जोङो राननानै जानांगौ।
औ औ औ औ बिदिनो औ आरो जोंना मोन से नियम दङ बेयावहाय जेब्ला जों बिलागुर खौ सावो फुङावहाय बिनि बिनि औवा गोथांङा जेब्ला बेरगोन जायनि जायनिथिं बेरगोन बेरहरगोन बिनि अरखिया सिदेरहरगोन अब्ला बेखौ जोङो दुगैयाखै होननानै मोनसे मिनिथाव ओ बे समावहै जोङो मिनिनाय जायो आरो नोंथां बे मोन से नियम औ जंखालायनाय जायो नंगौ। औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय। ओ नोंथांनिफ्राय आङो बेखिनिखौ मिथिनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथां आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां। मागो दमासिनि सायाव जा मोनथिनो मोनामोन बेखौ नों नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां मानो होनोब्ला जों गामि लायै गामि गुबुन गुबुन फालिनाय बा खुंनाय जायोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां औ दे बिब्दिब्ला नोंथां गोजोननाय मोनबाय नोंथां।